औ खोनादोंमोन नोंथाङा। औ होनबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नोंथां। जों दावबायनाय। औ दावबायनाय बा दावबायनायबा ट्रेबेल जायखौ बुङो बेखौनो एसे लानानै सावरायनोसैगोन। नोंथां औ औ। माने जों सुबुं माहारियाफ्राथ' माने दावबायनो मोजां मोनो जिहेतु माने जों दावबायनायखौ खौनो लानोसै मा होनो जों मा होनो दावबायनाय। गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै दावबायनायखौ जों नुनो मोनो खायसे सोलोंथाइ
औ।
नि खामानिखौ लानानै दावबायो आरो खायसे माने ओरैनो लोगोफोरजों बेरायनो थाखाय माने दावबायनायखौ जों मोननो हाया। जों माने खायसे बिथिङाव माने जों जेनेबा स्कुल कलेजफ्राव थायोब्ला माने जों माने प्रजेक्टनि थाखाय बा। मा होनो सोलोंथाइनि थाखाय दावबायहैयो आरो लोगोफोरजों जमा बास फोरोंगिरि लोगोफोर फोर जमानो दावबायहैनायखौबो जों मोननो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जों माने जोंना माबा मोनसे जबफोर बा मोनसे खामानिनि थाखाय दावबायनो हानाय। नुनो मोनो आरो जों जोंनि गावनि पार्सनेल दावबायनाय म मा होनो बयबो। सुबुं माहारि दावबाय मोजां मोनह जिहेथु माने गुबुन हारिमु आसार खान्थि दोरोङारि जानाय लोंनाय बा बिसिनि दोरोङारि ड्रेस ट्रेडिसनेल ड्रेस बुङो जायखौ बे मिथिनो लुबैयोाम माने बैफोरखौ मिथिनो थाखाय बिदिबा जों माने बैसिनि गुबुन हादोर गुबुन जायगाफ्राव माने जों दावबायहैनांगोन। अब्लासो माने जों मिथिनो मोनगोन नङा मोनथां औ बिनि थाखायनो माने जों दावबायनो दावबायनो थांनायखौ जों मोजां मोनो आरो खायसे खायसे माने मिथिंगा मि थिंगाया मिथिंगा बायदि ओनसोलाव बेबा हाजो एरिया बेफोराव बेरायना मोजां मोनो खायसेफ्रा टाउन बायदियाव दावबायना मोजां मोनो आरो खायसेया गामि ओनसोलाव दाव बायनानै मोजां मोनो आरो दा माने बयनिबो बयनिबो माबाया गोसोआ मिलाया नालाय बिनिखायनो नोंथाङा ओरैनो माबायदि ओनसोलाव दावबायनानै मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा?
आ औ नोंथाङा आङो बिदिनो पाहार ओनसोल एरियाफोराव दावबायनानै मोजां नाङो नोंथां। इदिनोथ' थांफेराखै नोंथां बिदिनो दा बे थांना मोजां नाङो आरो ना जि खाथि दङ खाथि खाथिफोराव थांदोंमोन खाथियाव थांनानैथ' मानो बिनि साननाय गावनि साननायफोरा नुनानै बेलेग मोनसे हाबो आरो ना गोसोआव। जे जि समायना होननाय मोनसे गोसोआव मोनसे फैयो जे औ जि मोजां मोनसे गोसोआव मोनसे बाथ्रा ओंखारलायो गोसो सिङाव
औ औ नंगौ नोंथां औ। नोंथाङा ओरैनो औ औ हागोन दे आंबो बिदिनो आरो। गामि ओनसोल हाजोआरि जायगा बेफोराव मान बेरायना मोजां मोनो आरो। मानो होनबा मिथिंगाया मा होनो मिथिंगानि सोम खोर सम महरानो माने गोसोखौ माने गोजोन थाजिम खालामो आरो नोंथाङा माने जों माने दुखु दाहाफोरखौ माने मिथिंगा बे हाजोआरि ओनसोलफोराव माने दावबायोब्ला बा बेरायहैयोब्ला माने जोंनि गोसोआ एसेबाबो स्रां मोनो आरो माने दुखु दाहाफोरखौ बावगारो आरो नोंथां आरो जोंहा मान ओरै बुंनो थाङोब्ला माने खायसे जों माने टाउन ओनसोलफ्राव थाङोबा माने जों माने मोजां मोनहैया आरो माने माने जोंनि मा होनो जों हाजो ओनसोलफ्राव जेरैहाय थाजिम थानो मोनो मिथिंगानि बारहावा सुदेम बार जानो जानो मोनो थिग बेबायदिनो जों टाउन ओनसोलफ्राव माने बेरायहैयोब्ला माने दावबायहैयोब्ला माने जों बै बे हाजोआरि ओनसोलाव जिबायदि गोजोन्नाय मोनो बेबायदि बेफोर गोजोन्नायखौ जों मोननो हा मोननो थाङा आरो टाउन ओनसोलावहाय
नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा ओरैनो मा मा ओरैनो खाथि खालाफ्राव माने मा होनो खाथि खालाफ्राव नङाबाबो बाहेरफ्राव अबे माने जोंनि आसामनि बाहेरफ्राव बिदिनो दावबायनो थांफेरबाय नामा
बिदिथ' बेर बाहेराव दावबायहैनो थांनाय मोनाखै नोंथां
औ
इदिनो गामि एरियाफोरनिफ्राय ओंखारलांनाय जायो बेजों खाथि खालाफोरनि बे जोंना पाहार एरियाफोराव ओंखारलांनाय जायो जोङो दावबायहैनाय जायो नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां मोजाङानो माने जों माने न'बो मा होनो गामिफ्राव थायोबा माने गामिनिफ्राय माने गुबुन गुबुन जायगा जेनेबा गुबुननि मिथिंगायारि थासारिबा नै जेनेबा हाजो ओनसोलफ्राव थांङोबा माने जों मोजां होननानै सानो माने
औ औ औ
औ नंगौ नोंथां
आरो नोंथाङा मा होनो नोंथांमोननि खाथि खाला मा होनो मा होनो दावबायनो हानाय बा बेफोरबायदि लाउखार ओंखाम जाहैनो हानाय बेफोरबायदि जायगाफोर दं नामा नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय
अ जोंनि ओनसोलथिं खाथि खालाथ' गैया नोंथां इदि बेबायदि
औ औ
जोबोद गोजान जायो जोबोर गोजान जायो
औ
इदिनो मा मालाबा बिदिनो सम मोनोबा जों ओंखारलाङो जयैनो लोगोदो जे बेराय हैनि होननानै हाजो गाखो हैनि होननानै
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोनजों दोङो नामा बेबायदि खाथि खाला
ओ जोंनिथिं माने खाथि खाला माने जोंनि माहोनो गामि बा ओनसोलावबो माने जोंनियाव बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जानाय मोनसे जायगा दं आरो हाजो एरिया जायाव माने पिकनिक स्पट होनो जेनेबा औ ग्रिन हिमा हिमालय माने मोनसे जों दं आरो गामि एबा ओनसोलाव बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा माने मोजां आरो बेफोराव थांनानै माने स्रां मोनो दैमा दैसा बेफोराव माने गरम बोथोरावबो माने दुगैनो थांनो हायो आरो माने लोगोफोरजों दसे माने ओरैनो दुखु दाहाफ्रा माने बावगारलाङो बेनि थाखाय माने जोंनिया इदिफोर एसे थांनानैहाय माने दुगैहैनाय बेफोरबायदिसो खालामनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा
अ
ओम औ आरो नोंथाङा मा होनो बावखुंग्रि हाजो मुंदांखा जायखौ बुं बेयो बे हाजोआव नों नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
अ थाफेर न' थ' मोनाखै नोंथां इदिनो
औ
खो खोनादोबा नोथाङा
अ खोनादों दे
अ नोंथाङा इदिनो थांफेरबाय नामा बावखुंग्रि हाजोआव
औ ओं लोगोफोरजों थांफेरनाय जादों माने खेबसे जे माने जों माने नायनो लुगैयो माने माबायदि हाजोआ माने ब बयबो होनो नालाय बयनिफ्रायबो खोनायो जों आरो ससियेल मिडियाफ्रावबो नुयो नालाय बावखुंग्रि हाजो माने बोसोराव खेबसेल' माने मा होनो फोरबो जाय हिसाबै माने फालिनाय जायो जिहेथु माने बावखुंग्रि बाव बिमा बावखुंग्रि बेखौ माने लानानै बेयाव फुजा मा होनो दावबायहैयो इदिनो मानसिफोर जमा जमा थांनायखौ नुनानै माने ससियेल मिडियाफ्राव नुनानै माने थांनो लुगैनानै माने लोगोफोरजों थांनाय जादों आरो जोंबो खेबसे माने जों माबायदि बावखुं ग्रि हाजो माने गोजौआव बाथौ दं जेनेबा बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि माने बाथौ दं होननानै बुंदों जिहेथु नायनो थांनाय जादों आरो जोंबो माने माबायदि गाखोनायफ्राव मा मानसिफ्रा गोबां बिदिनो बुङो ना गोबां खस थ'' जायोबा एफोरबायदि होननानै माने जोंबो मा होनो माबायदि खस्थ' जायो होननानै बेखौ नायनो थांथारदों आरो नोंथां बेयावनो थांनाय जादों आरो जोंबो खेबसे नायनो होननानै औ औ माने मोजांबो नांदों माने हाजोआव थांनानै माने गोजौसिम थांनो हानानै मोजांसिन नांदों आरो माने खायसे खायसेया माने गेजेर ससेनिफ्रायनो माने फैनांगौ जायो आरो ओंखारबोफिनांगौ जायो आरो गाखोनो हायिनि जाहोनाव माने बिनि थाखायनो माने गाखोजोबनो हानानै माने मोजां नांदों आरो गोजौनि गोजौनिफ्राय माने मा होनो गोजौनिफ्राय माने गाहायाव नाहर ब्ला माने थासारिफोरखौ मा होनो गामिफोरखौ नुहरो नालाय मानि मोजां समायना नुहुरो आरो औ बिफां लाइफांजों औ बिफां लाइफांनि गेजेराव न' बां थानाय बेफोरखौ नुहुरनानै मोजां नांबोदों आरो औ नोंथाङा होमबा मा होनो ओरैनो खाथि खाला ओनसोलफ्रावबा इदि लावखार ओंखाम जानाय जायगाफ्राव माने थांफेराखै नामा
अ खाथि खाला लावखार ओंखाम जानायानो थांफेरबाय नोंथां
औ ओरैनो मा मा जायगायाव थांफेरदों नोंथाङा
आं उन्दैनि उन्दैनिफ्रायथ' थांफेरनो मोनाखै आङो जिथिया आङो एसे बुजिनाय जादों ओमबानिया आङो होमबासो थांनो मोनदो आङो दा जोंनि खाथि खाला बे जोंना बगामाथि होनना बुंनाय मोनसे जागा दं पिकनिक स्पट बेयाव थांफेरबाय खेबसे ओमफ्राय बेयाव खबसे आरो खबसे थांबावबाय जे उदालगुरि भैरबखुन्द' होननायाव
औ औ औ मोजाङानो ना बेफोर माने हाजो एरिया औ हाजो एरिया नालाय मोजां आरो बेयाव आरो दैमाफ्राव माने जों माने दैमाफोरखौ बारनो थाखायबाबो जों माबायो नालाय मा होनो नाव बार नाव बारनानै मा होनो बै मन्दिर मोनसेथिं थांनो थाखाय जों माने नाव गाखोनाबो थांनो हायो नालाय माने मोजां आरो माने थासारि नुथायफ्राबो मोजां आरो जिहेथु माने गोजौ बेफोरबायदि माने थाङोब्ला बेफोरबायदि ओनसोलाव थाङोबा माने मोजां मोनो आरो माने गोसोफोरखौहाय औ
नोंथाङा इदिनो मा मा जायगायाव दावबायहैखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन होनबा
औ औ औ हागोन आंथ' माने जोंनि जोंनि खाथि खाला जेनेबा ओनसोल जेरै मा होनो भुटान भुटान होनो बेयावबो भुटानावबो थांना फैखांबाय ओरैनो बेरायनो थाखाय माने लोगोफोरजों आरो जमा जमा न' खरनि फेमिलिफोरजों थांखांबाय आरो जोङो जे मा होनो शिलं शिलंआबोथ' मोनसे मोजां जायगाना हाजोआरि ओनसोल बेयावबो थांखां थांखांबाय आरो थारमाने बेवहाय माने बोथोरखौ ओरैबायदि मोजां नांदों आरो माने होनो गुसु माने गरम बोथोरबाबो गुसु जायो नालाय बेयावहाय हाजोआरि ओनसोल जिहेतु माने मोजां मोनबोदों आरो बेयाव थांनानै शिलं बायदि ओनसोलाव थांनानै आरो बोथोरा ओरैबायदि माने दसेनो दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो आरो माने। बोथोरा माने बुंनो हाया आरो दसेनो अखा हानाय दसेनो माबानाय सान्दुं दुंनाय। बेफोरबायदि आरो मा होनो बुंस'नो हाया माने बे मा होनो जों जा मा होनो गुबुननि जेनेबा बि शिलं शिलं बायदि ओनसोलनि माने थासारि बा बोथोरखौ मिथिबोदों आरो जों माने माबायदि जायो शिलंनि ओनसोलनियाव बेफोरबायदि होननानै औ आरो जों बिनि अनगायैबो आं थांबावनो मोनदों माने दावबायहैदों आरो माने बिदिनो स्कुलनि ओ कलेजनिफ्राय थांनाय जादों आरो जों माने डिमापुर होनो जायखौ माने जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेेरसन दं जिहेतु माने जों बेयावबो दावबायनो थांदोंमोन आरो। ओ लोगोफोरजोंहाय माने। माबा होननांसिग कलेज ट्रिप होननांसिगोन जों माने बेफोरबायदि दावबायनो थांदोंमोन आरो माने जोङो लोगो एगजाम जोबखांनानै जमानो सारमोनजों लोगोसे बिदिनो जोङो नांनानै थांनानै फैबाय थांनानै थांनायाव जों माने नुबोजोबासै आरो माने जोङो बैनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौहाय ओरैनो बाहेरनिफ्रायल' नायना फैनाय जाबाय आरो बै औआनो जों मोनसे आरो बेखौ मिथिबोनो मोन्दों माने अरुणचल मा होनो शिलं मा होनो ओं डिमापुरावहाय माने जेनेबा जों जेरै जों गामिफ्रावथ' मा होनो जोंनि ओनसोलफ्रावथ' माने बै एम्बु एम्बु आरो गुमा माइनि गुमाफोरखौथ' जाया नालाय माने अजों माने डिमापुरावहाय माने फाननाय जायो आरो माने बेफोरखौहाय जानाय जायो आरो बै औ डिमापुर बायदि ओनसोलनि मानसि सुबुंफोराहाय उम होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय होमबा दोनथ'लायनोसै ना नोंथां औ दे। औ दे